हेल'
हेल'
औ हेल
हेल'
हेल' ओम नोंथां खोनादों नोंथां
नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनो नामा?
दावबायनो मोजां मोनो मा रोखोमनि दावबायनायबा नोंथां। दा बेबायदि गोजान जायगायाव दाव दावबायफेराखै आरो भुटान थांफेरनो मोनदों आरो।
नोंथाङा दावबाय दावबायनो मोजां मोनो ना?
सम सम सम मोनोब्ला थाङो।
आंबो दावबायनो मोजां मोनो नाथाय गोजान गोजानाव दावबायफेराखै।
आसा नोंथांनि ओरैनो दावबायफेरनाय जायगाफोरा अबे अबे
आं ओरैनो उदालगुरि, भैरबखन्द्र थांबाय बेनिफ्राय बाक्सानि
नोंथाङा माबे मा माबेजों दावबायो ओरैनो साखा खब्रै साखा खबनै।
आं ओरैनो साहा खबनैजों दावराय दावबायो बांसिन। बेनिफ्राय गोजां बोथोराव साखा खब्रैजोंबो थाङो लोगोफोरजों।
औ औ‌।
नोंथाङा बहाबाबो थांनायनि प्लेन खालामबावदों नामा।
दा थ' बेबायदि थांनायनि प्लेनिं गैया गैनाया। सम मोनोब्ला नायनोसै बे जुलाइ दानाव
मानासाव थांफेर बायना नोंथां बेरायनो?
मानासाव थांफेराखै माथो।
मानासनि बागै मोनथिगो नामा नोंथाङा? बेवहाय मानसिफोरा दि दावबायनो फैयो मानि थाखाय फैयो?
मानासाव एसेबां बेबायदि मिथिस'वाखै आं। माने
माबेनि थाखाय मुंदांखा ओरैनो खोनानो मोनदों मोसानि थाखाय
बहुत गोजान गोजाननि मानसिफोर दावबायनो फैयो
औ नोंथां नोंसोर आदचा नों औ बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्जों सरजाबफानानै दं होनना खोनानो मोनदों।
नोंथाङा थांफेरबाय?
आं बाक्सायानि मानासाव थांफेरबाय।
आचसा मा मा बेबायदि नाय मा मा, मा मा नायगिदिंनो मोननाय नोंथाङा?
आं एप्रिल समाव बांसिन थांनो मोजां मोनो बेवहाय मानो होनोब्ला बे समाव अखा हायो अखा हानानै ओमफ्राय दा गांसोफोरा खिलियो नालाय। गांसो गोरलै गोरलैखो मैफोरा गान्दाफोरा जानो फैयो आरोना। बेवहाय ओमफ्राय खाथि खाथियावनो नायनो बिराद मोजां नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय आरो हाजो हाला दङ दंफां लाइफां मिथिंगानि समायना बिनिखायनो बेयावहाय जोबोर थाङो। मोजां मोनदों नायनानै। नोंथाङा ओमफ्राय आसामनि बाहेरायाव थांफेरबाय नामा बेरायनो?
आसामनि बाहेरायावथ' थांफेराखै नोंथां आं।
उनफोराव थांनायनि, बेब'स्था खालामदों नामा?
उनफोराव थांनायनि आं दा बरथमान सानगासिनो दं आरो थांनो होनबाथाय जेरै वेस्ट बेंगलफोराव थांनो होनाय। वेस्ट बेंगलनि स्केनारिफोरा मोजां। नेचारेलि बेउटि
थांनो गोसो जायो आंबो सिक्किम, दार्जिलिं। सिलं खोनानो मोनदों आरोना थांफेराखै जिबनाव।
औ औ
थांनानै प्लेनिं खालामदों उनफोराव समफोरा मोजां जायोब्ला।
बेनिफ्रायायनो नोंथाङा मोनथिगौ नामा आसामाव बबे जायगाया बयनिख्रुइ साबसिन? बेरायनो थाखाय
बेरायनो थाखाय आसामनि बाहेराव ना?
आसामनि गेजेराव
आसामनि गेजेराव
औ
आसामनि गेजेराव बे क'क्राझार
क'क्राझारफोराव नोंथाङा बांसिन साबसिन मोजां मोनो नामा?
ओ क'क्राझार
बेवहाय मा मा दङ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
क'क्राझार ओ नुनाय जायगाफोरा एसे मोजां मिथिंगायारि आरो लोगोसे आथिखाला हाजोबो दं
आरो बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि थाखाय एसे मुंदांखा
बेवहाय मोनसे फेस्टिभेल जायोना बेखौ मिथिगौ नामा नोंथाङा
नोंथाङा बै बावखुंग्रि हाजोनि बाथ्राखौ बुंदों
औ बावखुंग्रि हाजो बेवहाय मा समाव फोरबो जायो नोंथाङा मोनथिगौ नामा एसे फोरमायना होलाय
फोरबोखो बैसाग दानाव जायो जों बेबायदि सानो आरो आं बेहाय
बैसागु समाव जायोना संक्रान्ति बैसागु समाव मानसिफोरा बेयावहा हाजो गाखोनो थाङो
औ नोंथाङा थांफेरबाय ना बेहाय
बेवहाय आङो खेबसे थांबाय नाथाय फोरबो समाव थाङाखै ओरैनो फोरबो नङि समाव थांदों ओरैनो थांना नुदो आरोना हाजो
उम
हाजो जायगा
नोंथाङा हार नोंथाङा हारसिं थांफेरबाय
आं लोगोफोरजों थांदो बेवहाय फोरबोनि समाव थाङाखै बैरोबखन्द' मिथिबाय नामा नोंथाङा
आं एसे खोनानो मोनदों
थांपेराखै ना बेवहाय
आं थांफेरनो मोनाखै नोंथां। नोंथाङा थांफेरबाय?
बेवहाय आङो खेबसे थांबाय बेवयो बे भैरबकुन्द'आ उदालगुरिनि साहा जायो। भुटान आरो अरुणाचलनि बरडार।
औ
बेयो मोनसे पिकनिक जानायनि थावनिबो। सोनसिरि होननाय दैमा दं बेवहाय। बेनि सायाव मोनसे बान्दो दं आरोना। बे बान्दोनि सायाव मानसिफोरा फट' खेबनो थाङो दावबायनो थाङो आरो लोगोसेनो साहाथिं दङ भुटान। सानजाथिं दङ अरुणाचल। समायना आरो बिदिनो हाजोजों। गुबुन गुबुन मानसिफोर नुयो बेवहाय। गोबां गोजान गोजाननि। नोंथाङा मा समाव बांसिन मोजां मोनो दावबायनो थाखाय? गोजां बो
बे गोजां बोथोर ओ सेप्तेम्बर ओ अक्ट'बर, नभेम्बर बेफोरबायदियाव एसे गोजां हाबनाय समाव मोजां मोनो आरो बेरायथिंनो।
औ मानि थाखाय नोङो साबसिन मोनो नों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेरायनो थाखाय बेनि थाखाय मोजां मोनो जे गानफब जोमफब थांनो हायो। एसे दा गरमखाय नाथाय गानफब जोमफब थांनो हाया नालाय दा बेनि थाखायनो उसुबिदा मोनो आरो आं गरम बोथोरखौ बेनिखायनो गोजां बोथोरखौ प्रिफेयार होयो आं साबसिनै।
औ
नोंथाङा माबायदि समखौ ओरैनो, साबसिनै मोजां मोनो आरो बेरायनो थाखाय?
आं बिदिनो गोलोम बोथोरखौ मोजां मोनो गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो। गोलोम बोथोराव मानो होनोब्ला जोंनि हाजोनि जाय दैफोरा, गुसु नालाय बिरादनो बेवहाय दुगैहैनो मोजां मोनो। दुगैबाथाय माने गावखौ फ्रेस थान्दा, मोनो आरोना? आरो गोलोम बोथोराव। जोंनि जायगाफोरा बांसिन गरम मोनो। बेनिखायनो हाजो गुरिफोराव थांबाथाय, गुसु मोनो आरोना अक्सिजेनखौ बांसिन थानाय बायदि मोनो। बिनिखायनो आं मोजां मोनो बे गोलोम बोथोराव।
नोंथाङा ओ नोंथाङा दा, आरो बबेबा जायगायाव बेरायनो थांनायनि माबाफोर प्लेनिं दं नामा?
दङ सानदो साननायालाय।
अबे अबे जायगासि
बिदिनो सरलपारानियाव थांनो प्लेनिं खालामदों। चिरां जिल्लानि सरलपारा।
औ
थांफेरबायना नोंथाङा?
एसे खोनानो मोनदों नोंथां।
सरलपाराया जाबाय बियो हाजो बेबो। हाजोनिफ्राय दै बोहैबोनाय दं आरो मोनसे दैसा। बिनि दैया बिराद गुसु माने हिमालय हाजो हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बे जाबाय चिरां जिल्लानि साहाथिं दङ चिरां जिल्लानिफ्राय साहाथिं हाब्बा, हाबनाय मोनसे लामा दं आरो ना बिजों थांनानै मोनगोन बेवहाय थांनानै दुगैनो हायो। हिमालय हाजोनिफ्राय फैनाय दै बेसेबा मोजां गोथार दै दं बेवहाय गुसु दैया
गोबां गोजान गोजाननि मानसिफोरा फैयो बेवहाय दुगै
औ नोंथां आगोलाव थांफेरबाय नामा नोंथाङा?
ओ
आगोलाव थांफेरबायमोन नामा नोंथाङा बेहाय?
आं बेवहाय थांफेरनाय जायाखै, थांफेराखै
औ नोंथां थांनो सानदों आरो नोंथाङा बेरायनो सानदों बेहाय,
हेलौ दाबावैफोर नोंथाङा बहाबाफोर थांनानै प्लेनिं खालामदो नामा?
दा बेरायनो थांनो सानदों दिनै हेलौ!